हेलौ हेलौ नोंथांनि आवाजआ बांद्राय मोजां फैयाखै हेलौ हेलौ नों थां नेट नां जायगायाव थानो हागोन
नोंथां खोनायाखै
खोनाबाय बुंदो दे
दे बुं मा खालामदो?
दं नै जिरायनानै
मा खालामदों नोंथां?
जिरायनानै दं नोंथां नोंथांङालाय माथो खालामदों?
बो नै दलं खाथियावनो फैदों एम्बु हमफैदों नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथां खोनायाखै नोंनि आवाजखौ एसे गोरसा खाथियाव ला
ए थाङा गोसायैनो खाथियाव लानानै रायलायदोंमोन नोंथां नोंथाङासो बांद्राय मोजां खोनायाखै दांं?
दे दासो मोजां खोनादों
नोंथांनिखौ आं खोना खादों मोजाङैनो नोंथाङासो बांद्राय मोजां खोनायाखै
उम दे नोंथां बुं दे
मा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
नोंथां जोहा ओंख्रिखौनो जाथवाखै। संगासिनो दं जोना बिदिनो खु खुमब्राफोरसो खोमादां नोंथां नोंसालाय नोंथां? नोंसा नोंथां?
नोंथां नोंथां
खोनायासै जेबो नोंथांनिखौ औ नोंथां बुं
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं नै दलं खाथियावनो दंफैयो नेट नाङा नालाय
ए ओंखाम जाथवाखै होनबा नों?
जाथवाखै नों थां नै खोथिया फुना दासो फैदों नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै जेरायना दं मेंनानै माइ गायदोंमोन ना
ओं नोंथाङा नोंथांमोना मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रियानो मैथा बांगालसो दां। जेबो गैयाना नाफोर जागोन दां
मोजां मोजां ना नोंथां?
औ नै दहाय गायनाय फुनाया साख्रुब जुबनानै दं।
ओम नोंथांना सिंस्रि सायाखै?
सादों।
आंनाथ सिंस्रि फेन्दा आइ थिं सेस मोदोमफ्रानो साजोब्बाय।
आहाबोथ' नै मोजाङैनो जिरायनानै थानो हाया मा होनो गाहायावनो नोंथां।
उम
मेंनानै फैनानै दा ओरैनो उन्दुनो ओंखारबायानो
ए
जेबो ओंखामानो मोनजायाखै नोंथां उन्दुनो ओंखा
औ
बाय गायबाथाय हाखाया
औ औ आंबो दहाय फुङाव गायबाय ओमफ्राय दाबो दहायबो ओ माबा बेलासियावबो गायनाय जा बाय ओमफाय मा होनोमोनलाय गाबोनहाय गायनाय जाथ'ला नों
हो?
गामोनहाय गायनाय जाथ'नाय नंला आरोना।
खोनायाखै
हो?
मोजाङै खोनायाखै नोंथांनिखौ।
गाबोनहाय गायनाय जाथ'ला होनदां।
नोंथांनिया बांद्राय मोजां खोनायाखैमोन।
नोंथांलै नै बिराद एम्बु गाबदों। एम्बु गाबदों।
दे दे
एम्बु गाबदों नोंथां एम्बु। खोनादों? नोंथां
खुगोनथ' आरो नोंथां ओं खोनादों।
औ नोंथां बुं दे।
जोंखै बो नै
नै नोंथां औ। हरावनो नै माबायदि दुब्लि खाथियनो दंफैयो।
औ हराव बिदि बांद्राय थालाबायायनाङा नोंथां आंबो नै लामाखैसो दंफैयो नोंथां मानसिफोराबो दुब्लि दुब्लि दं दंलाबायो माथो नायदिंलाबायदों।
औ खोनादों नोंथां?
ओं सानसे गायनानै जाला
औलै सिंस्रिफ्रानो मानसियाबो गोसोम जाबाय आंहाथ'। माथो खालामबावनो
आं बोरै थांबावगोन कलेजाव लाजिलायलांबायसो माथो
औ होनबाबो मास मोनसे दंबावो नोंथां फुरनो थाखाय।
मास मोनसे माने आदा मासखौथ' गायबावखानांगोन नोंथां। ओमफ्राय उनावसो आरो लाजिलायलाङोना कलेज थांनो मालाय मानसि खावसे जोंहा थ'गया जोंहासो गायनानै लाजिलाय लांङनो थांनो। लाजिनाय मोनो।
मालायफ्रा गुफुर गुफुर जाहा गोसोम जानानै थांसै आरोना नोंथां।
उम आरो इदि म जांनाय खायसे एसो नुबावनाय नङा। इिस्खारारफोर गाननायफोर जानाय मोनबाथ' सेस लासिंसिं जाखागौमोन। लाजिनानै थानो हानाय नंङा मोन । औ। एसे गुफुर जानायनि सिगांफोरावसो हाबनानै थानाय सिगोन नोंथां गाय खांबाथाय आरो मारै दा गायग्रोनसै आरामसे सिंङाव हाबनानै थांनसै नोंथां। गायखांबाथाय मेसेंफ्राव एसे गुफुर जा गलाबायायनायनि नंङाबाथ' जानाय नंला। फुरफिननांगौबाबो बिराद टाइम दं । गोसोम जानो औ गायनाय औ गायदोंथ' आरो। औा दोंथाल गायाखै एसे
ओं ।नोंथांमोना न'आव गायथ'वाखै?
नोंथां ओंहो दाबो गायनायानो जाथ'वाखै नोंथां जोंहा एसे एसेलासिग जाला फसावसो गायनाय जाखायो बांसिन बोसोरावनो। मा जायो र' सानै सानथाम थाना थानानैै
हाजिराफोर मोनो।
थखौबल लेंहरगोन गायनो नोंथां फैनो हागोन
औ औ दे थांगोन नोंथां
खोनादों?
नोंथांङाबो फैनांगोन माने गायनो जाहानाव
औ औ थांगोन दे
लेंहरगोन‌आं गासिब
न'खराव गासिबो मोजां ना? 'खराव गाससिबो मोजां? उम
औ मोजां मोजांङैनो दंजोबो गाससिबो
उम
गासिबो दंजोबो ओंखाम ओंख्रि संनाय जादों सोरहाबा उन्दुनाय जादों
ओं आंबो उनदुनो सोयसो लै ओंखाम जानो बाबाय माथो
ख्रिया गोथाव नंङा नामा बेखाय जानो बाबाय
आं बिराद ना जानो बादों नोंथां ना गोरि ना स्राय आं बिराद जानो बादों नायानो बे
नोंथां एसे मावनानै जानांगौ माने इदि जायालासे
औ मावनायाथ' मावनांगौ नोंथां ना थाय नै गायनानै फैनायना मेंङो बेखायनो थ' आंङो संङासै
बिदि मेंनानै ओंखाम जानांगौ नोंथां जाया
ए बालायबो लांङो ओंख्रि गोथाव नङ
थारांङा मा होनदो
बालायबो लाङोना ओंख्रि गोथाव नंङाबा
दहायो मोनलोंबाय साहा मैथा ओंखायनो उखैयासै नामा नोंथां ओ
उखैनायालाय नै उदैआनो गुर गुर गार गार जागासिनो दं उखैदों
मानि थाखाय जाया होनखो होनबा जानांगौ नोंथां जानायखौ' गारजाया ना गोथाव‌ नंङा बाबो खबनै बाबो
गारजाया नोंथां गारजाया देहाखो खौबो आबोर लानांगोन ना नै नोंथां जोंथिं एम्बु बंला बिराद गाबदों एमबु बुंला गाबदों बिरादनो नोंथां
औ दाउ अखा लेंहरदों ना
औ औ अखा दा हराव हागोनदां आंनिबा जम जम हाथारगोन‌ लै बे औ हाखागोन बियो
बेलाय थाब एसे थाबायलाबायदां एसे आ सेंग्रा मोजां जालाबायनायनि साजोबथारबायना आथिंफोरानो
बिराद फेन्द आथिं आथिं गोसोम गैला बंङालिसो जालाय लांसिगोन
हेलौ नोथां नोंथां हेलौ नो औ नोंथांनियाव बिनो माथो नोंथाङा मा सिरिनो थाबाय थाखो
नोंथां
नोंथां
नोथां
हेलौ नोंथां गोरों सासे
नोंथां नोंथां